ओ खुलुमबाय नोंथां
औ औ खुलुमबाय नोंथां।
औ औ ओ नोंथाङा दा फ्रि दंना
औ औ नोंथां फ्रिमोन मामोनबा नोंथां।
अ आङो नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो थाखाय आं नोंथांनाव कल खालामनाय जादों सावरायनो हागोन ना?
अ अ सावरायजागोन दे नोंथां दा सानदिथ'
ओ ओ‌ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम ओ जोंनि टपि गानो जाहैबाय अल लाइक माने गोदोनि थांनानै थानायनि सुबुं माहारिनि थांनानै थानाय आरो दानि थांनानै थानाय गोदोनि जानाय आदार आरो दानि जानाय आदार गोदोनि हेल्थ केयार आरो दानि हेल्थ केयार नोंथाङा ओ गोदोनिजों दानिजों मा दिडिफारेन्स दं होननानै सानो।
औ नोंथाङाथ' बुंदों जिहेथु जोंनि ओ‌ गोदोनि समाव जोंनि ओ जा देहा देहाफोरखौ जों माबायदिहाय मोजाङै लाखियोमोन। आरो माबायदिहाय जों बेमार आजार मोजां आरो मोजांनि खोथा बुंब्लाथ' जों बेमार आ फोरनि खोथाया फैखागोन जेराव जों गोदोनि समाव जोङो देहा खौ माबायदि लाखियोमोन होनना बुङोबा जोङो गोदोनि समाव नोंगौ जोङो। दडाइरेक्टलि जोंहाथ' फैखायो ओ थोंजोङै जोंहा फैखायो जों गेलेनाय बिथिङाव। जोङो देहाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय जों गोदो गेलेनाय जायोमोन जेराव जोङो ओ जोलुर गेलेनाय जायोमोन जायखौ जों दिनै फुटबल होननानै मिथिगौ। बे जलुर गेलनाय गोदोनि सवमाव जों हो जेब्ला ओ लावखार गथ'फोरानो जा एबा गामिनि मानसिफोरा ओ गोदोनि समाव जेब्ला आबाद फोथारफोराव मावनानै फैयो। खामानि दामानिफोरा जोबो अब्ला जोङो ओ गावनि देहाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय एबा रंजानो थाखाय जोङो जोलुरखौ गेलेनाय जायोमोन। मोनाबिलि समाव जों बेखौ बांसिन गेलेयोमोन। जेराव गथ' गथाय ओ गासैबो गेलेयोमोन बेवहाय आबाद मावनानै ओ खायसे ओ आ बैसोगोरा सुबुंफ्राबो गेलेनाय जायोमोन हाबा जानाय सुबुंफोराबो दा बिदिनो गोबां गेलेयोमोन गोदोनि स माव गावनि देहाखौ ओ स्ट्रं लाखिनो थाखाय बा गोख्रों लाखिनो थाखाय गोदोनि समाव क्रिकेटबो गेलेनाय जायोमोन बिदिनो गोबां खेलाफोर गेलेनाय जायोमोन। जायनि थाखाय जोंनि देहाफोरा गोदोनि समाव जोबोर गोख्रोंमोन जोंहा बेमार आजार जायामोन बांसिनानो। नाथाय जों गोदो-गोदायनि समाव फिसा बेनला जों बेमार जानायखौ नुनो मोनदों जिहेथु गोदोनि माबायदिहाय जोङो देहाखौ साखोन सिखोनै लाखियोमोन होनना बुङोब्ला जों जुदि गगा मोननाय जायोब्ला जों गोदोनि समाव जेबो जोङो एल'पेथिक दिनैनि समनि आय-आयुरवेदिकफोरा गैयामोन। गोदोनि समाव दङमोन जोंहा आयुर्वेदिक हिसाबै जोङो हाग्रा-बंग्रानि मुलिफोरखौनो जोङो बाहायनाय जायोमोन बायदिसिना जोङो हाग्रानि माबाय दि मुलि होननानै बुङोबा जोङो मौ बेेनि रोसिफोरखौ गोदो लानानै फैयोन जोङो गगा मोनाय जायोब्ला लोगोसे थुलुंगफोरजों जायोमोन। दा गोबां बेफोरबायदि दङ जोंहा उदै-उदैनि बेमार जायोबा जोङो संफ्रां बिजौखौ ओ सावसुबनानै जायोब्लानो उदैनि बेमारा हामलाङोमोन। दा गोबां जों सिनाय हायै मुलिफोरखौ जेराव जोङो बायदिसिना हाग्रानि ओ रोदा आरिफोरखौ बुथुमनानै जोङो ओ बिदिनो बेमार आजार जायोब्ला जोङो बाहायनाय जायोमोन। नाथाय जोंहा गोदोनि समाव जेब्ला कलेरा बेमार जादोंमोन अब्ला जोङो रावबो बेफोरखौ फाहामनोनो हायामोन गोदो। बिदिजों दुब-दुब दाब-दाब थैनानै थानो गोनां जादोंमोन गोदोनि समाव जों इसिबां मोजाङै गावनि देहाखौ ओ गेदेर-गेदेर बेमार फैयोब्ला कलेरा बे-बेमारफोरनिफ्राय जों बारग'नो हायाखैमोन। नाथाय आथिखालाव जोङो गोबां मोनबाय जों कलेरा बेमारानो जा बायदिसि ना गिदिर बेमारानो जा कर'नायानो जा जोङो गोख्रैनो जों बेखौ फाहामनो हायो जों जिहेथु दिनैनि समाव गोबां टेक्न'ल'जिया दिनै बिगियाना दावगानो हमबाय। लोगोसेनो गोदोनि समाव जों जानाय लोंनाय होनना बुङोब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा जिहेथु गोदोनि समाव माबायदि जानाय लोंनायमोन आरो दिनैनि समाव माबायदि जानाय लोंनायखौ बाहायो जोंनि सुबुं माहारिफोरा। बेनि सोमोन्दै एसे फोरमाय होना।
हागोन-हागोन-हागोन नोंथां।
औ
ओ जानाय लोंनाय होननानै बुङोबा गोदोनि समजों दानि समजों बुहुत डिफारेन्स जाबाय। गोदोनि समावहाय जोङो ओ न'आवनो जोङो मावनाय न'आवनो मावनाय आबादखौनो जों जायोमोन। दा गोदोनि समावहाय जोङो फुं स समावहाय जेनोबा जों नवावनिफ्राय सेरनाय जों गायखेर नङा होमबा बेखौ जों फुं स समावहाय जों फुदुंनानै लोङोमोन न'आवनो गायनाय माइब्रा बेखौ जोङो एवनानै जायोमोन नङा होमबा। दा बेबायदि आरो दा गोदोनि जायानाखि जोङो गाइखेर बा जों माइब्रा जायोमोन नङामबा बियो गासिबो अर्गानिक जायोमोन। खिन्थु दा जोङो जोंनि दा मदार्न लाइफआवहाय दानि जुगावहाय जों दिफारेन्स बेखौ नुनो मोनो जे दा जों मा खालामो अबेबा जोङो देर मिल्क फार्मावहाय नङाबा गाइखेर बानायग्रा जोङो दारिमिननि फ्राय लाबोनाय गाइखेरखौ जों लोंनायखौ नुनो मोनो दा बेजों लोगोसे जोङो गोदोनि जायनाखि माइब्रा एवनायनि जायगायावहाय जों मा खालामनानै जायो दा जों मेगि बायदि-बायदि जों एव बादि जायो जाय बुस्तुआव नांगौनिफ्राय बांसिन प्रतिन थायो बा बेजों लोगोसे नांगौनि फोरा बांसिन माने हाइद्र' थायो आरोखि। दा बियो देहानि थाखाय मोजां नङा गोदोनि जानाया मा जायोमोन माने जोंनियाहाय अर्गानिक जायोमोन। न'आवनो बानायनाय बा न'वावनिफ्राय जोङो दिरुननाय न'आवनो जोङो संनानै जायोमोन। दा खिन्थु जोंनिया मा खालामो बांसिनानो फास्ट फुड बा जोंनिया दिनै फुंनि जानाय आदारखौ जों मा खालामो ब्रेकफास्टावहाय जों मेगि बायदि-बायदि बेफोरखौ जों एवनानै जायो नङा होमबा नोंथां बेबायदि आरोखि दा बेजों लोगोसे गोदोनि जानाय लोंनाय होननानै बुङोबा गोदो जोङो अनला दाउ नङा होमबा। अनला दाउ बायदि बायदिखौ जोङो मस्ला होआलासे माने जोङो ओ मा होनो माखासे माबाफोर खौहाय मडार्न जुगनि प्रडाक्टफोरखौथ' जों गोदो मोनामोन नालाय दा बैफोर प्रडाक्टखौ होआलासे जेरख खम जेरै मस्ला गुन्दै बानलु गुन्दै बायदि-बायदिफोरखौहाय जों होआला से न'आवनो जोङो गोथां बानलु बा गोथां हाइजें नङा होमबा। गोथां मैगं माने मै गं थाइगंजों लोगोसे जोङो गोथां माबाफोरखौहाय जोङो सिलपाथायाव जोङो उननानै माने जों बेयावनो ओंख्रियाव होनानै जों जानाय जायोमोन आरोखि आरो बेजों लोगो
औ औ।
बुङोबा जोङो गासैबो बुस्थुखौ जों गोदोनि समाव अर्गानिक जों मोनोमोन। मारै होननानै बुङोबा गोदोनि समाव जोंनाव मा गैयामोन रासायनारि हासार गैयामोन! एम्फौ थैग्रा मुलिया बुहुत खम बिबाङाव जों बाहायनाय जायोमोन दा जोंनि हायाबो गोदोनि समाव मामोन बुहुत मोजांमोन आबाद बायदि बायदिया जों एसे खम सम जोङो गोबोर हासार बा बायदि बायदि हासार बाहायनानै माने अर्गानिक हासार बायनानै जोङो गोबां बिबांनि आबादखौ जों दिखोनो हायोमोन नङा होमबा? दा सुबुं बांनायजों लोगोसे जोंनिया दा मा खालामसै जोंनि मडार्न जुग जुगावहाय दानि जोंनि जायनाखि मदार्न जुगावहाय जोङो रासायनारिक हासार बाहायनानै जों आबादफोरखौ जों दरुनन्नाय जासै। दा बैफोर बिस गोनां आबादफोरखौ जों दा जोंनि बर्थमान प्रेजेन्ट टाइमावहाय जों बेखौ फोरखौ जों जागासिनो दं आरोखि आं बेखौ होननानै सानो आरो। दा दैलि लाइफ होननानै बुङोबा सुबुं माहारिया गोदोनि समावहाय जोङो गासिबो नांगौ जानाय बेसाद फोरबो नङा होमबा नोंथां मा खालामोमोन जोंनिया न'निफ्रायनो बा जोंनि गावनि न नखरनि हानिफ्रायानो जोङो गायनानै बा फोनानै नङा होमबा जों बेखौ मा खालामो जायोमोन बोसोरसनि सेथि से बोसोरनि जानायखौ जों मा खालामोमोन दिरुननानै जों जायोमोन। दा जोंनिया जाहैबाय दा म गोदान लाइफआवहाय जोंनिया हा हु माने मावनाय दांनाय गायनाय फुनाय। बैफोरखौ खालामोबाबो जोंनिया दा मदार्न जुगै जाबाय हिसाबै नङा होमबा जोंनिया मा खालामनाय जायो बांसिन आंनि नुनायावहाय माने रासायनारि हासार बेजों लोगोसे जोङो नांगौनिफ्राय बांसिन जोङो मुलि बायदि बायदि एम्फौ फोथैग्रा नूवाख एम्फौ फोथैग्रा मा होनो मुलि नङा होमबा दा बैफोरखौ बाहायनानै जोंनिया मा खालामबाय जायो आबादखौ दिखांनाय जायो दा बैफोरनि थाखायनो जोंनियावहाय दा बेमार आजारनि जायनाखि हेल्थ देहा जों बैफोरबायदि गाज्रि बेसादखौ जानायनि थाखायनो माने देहा बायदि बायदियाबो गाज्रि जालांगासिनो दं आरोखि--! दा देहा होननानै बुङोबा गोदोनि सम औ!
औ औ नोंथाङा गोबां बाथ्रा फोरमायगासिनो दङ दा जोबोद ओ मोजां बाथ्राखौनो फोरमायदों नोंथाङा जा बाथ्रा बुंनो मोनो गासैबो नंगौ लोगोसेनो दिनै जों जानाय लोंनाय होनना बुङोब्ला जों फिथाइ सामथाइनि बाथ्राखौ जों मिथिगौ जोङो बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो खान्थाल थाइजौ जौ नालेंखर सोरगिदिं थाखाय जोंहा गय दा लोगोसेनो जों ना जायो ना बेदर दिनै जिहेथु जोङो बेफोरखौ जानानै दिनैबो जों जायो। नाथाय जों गोदोनि सम बेफोरखौ नंगौ जों जायोमोन नाफोरखौ जोङो गोदो फुख्रिफोराव बा लङा फोराव बा दुब्लिफोराव नागिरबानो मोनोमोन बिदिनो जोङो गोदोनि समाव हाग्रा बंग्रानि नाखौ जायोमोन बेनिफ्राय जोङो फिथाइ सामथायाइफोरखौ जायो होनना बुङोब्ला जोङो थाइजौ लिथुखौु लिसु नारेंखल बेफोरखौनो जायोमोन जों लोगोसे जोङो संफ्र्रें दा फिथाइ सामथायाइ होनबा जोङो बेफोरखौ जों मिथियो लोगोसे जों गोबां बायदिसिना जों जानाय लोंनायाव जों गोदोनि समाव आलुफोरखौ जायोमोन मैगं थाइगं होनना बुङोब्ला न'आवनो बानायनाय जोङो बायदिसिना जोङो खारैफोर जोंनो जाला बायोमोन गोदोनि समाव। ओ दा बिदिनो जानाय लोंनाय बेखौ जोङो जोबोर मोजांमोन नोंथाङा फोरमायनाय बायदि जोङो ओ जों जा मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदिसिना मैगंफोरखौ जों खानानै जायोमोन। जेराव हाग्राफोराव रज'ना थायो जोंहा जारि दिंखिया बा बायदिसिना मैगं थाइगं जोंहा रज'नानै थायोमोन जेराव जोङो दरं फुर बेफोरखौबो जों मोननाय जायोमोन। दा दरंफोरखौ खायसे खायफा खायफा जायगायाव बुरलुं बुथोरबो होनना बुंनाय जायो। जिहेथु नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जिहेथु गोदोथ' जोङो नंगौ मैगं थाइगंआवहाय माबायदिहाय ओ दिनैहाय गोदान मुगायाव सोलायबोखो दिनै फिथाइ सामथथाय जानाय लोंनायावहाय माबायदिहाय दिनै हाइब्रिदफोरा हाइब्रिद होननानै बुङो जों बेफोर माबायदिहाय दिनै गोदान मुगायाव जानानै फैखो बा दिनै बेदर जानायाव माबायदिहाय हाइब्रिदफोरा दिनै फैनो हमखो दिनै ना जानायफोराव माबायदिहाय सोलायबोखो बिनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
अ हागोन नोंथां ओ हाइब्रिद होननानै बुङोबा गोदोनि समाव जोंनिया मामोन सेथि नाम्बारानो जाहैबाय जोंना सुबुं अनजिमाया जोंना बाङायोन माने गोबां बिबाङाव गैयामोन एसे खम बिबाङावहाय सुबुं अनजिमाया दमोन गोदोनि समाव दानि जुगावहाय मा जाबाय सुबुं सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो जोंनि जानाय आदार जोंनि आदार जानाय आदारखौ गोबां बिबाङावहाय दिरुनो थाखाय जोंनिया मा खालामसै माने हाइब्रिद माने माखासे जोंनिया मा होनो प्रडाक्टफोर जाय प्रडाक्टखौ जों बाहायोबा जाय मुलि बेसाद बा जाय जायनाखि रासायनारि बुस्थुखौ जों बाहायोबा मा मोनगोन माने बांसिन फसलखौ जों मोननो हागोन दा बैफोरखौहाय माने जोंनाव बाहायसै दा बिनि थाखाय जोंनिया दा गोदोनि समाव नायोबा जों मा खालामोमोन मोनसे आबादखौ जों मोजां खालामोन थाखाय नङा होमबा नोंथां जों मा खालामोमोन गोबोरखि जों हासार होयोमोन न'आव बानायनाय माखासे जोङो अर्गानिक हासारफोरखौ जों होयोमोन नङा होमबा नोंथां
औ औ
नांगौ बिबानि जोङो थेवब्लाबो जों नांगौ बिबांनि हा माबाखौहाय मा होनो जोङो आबादखौहाय जों मोननो हायोमोन दा सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो जानायनि बेलायावहाय जोंनिया दा नाय गोदोनि समाव जों मा खालामोमोन लकेल दाउ बायदि बायदि जों फिसियोमोन नङा होमबा दा लकेल दाउनि अनगायै जोंनि दा मरदान जुगावहाय जोंनिया जानायनि बिबां बांहोनो थाखाय बा प्रडाक्टखौ जों बांहोनो थाखाय जोंनिया मा फैबाय ब्रयलार दाउ फैबाय नङा होमबा जाय दाउखौ जों मा खालामनाय जायो माखासे हाइब्रिद प्रडाक्टजोंहाय जाय बुस्थुआ माने अभार प्रटिन दङ दा बैबायदि प्रटिन बा माखासे रासायनारि बुस्थुखौ जोङो होनानै मा खालामनाय जायो बेखौ नै दान बा नै दान खावसे दाननि समावनो जों बेखौ मा खालामनाय जायो से किल' बा नै किल' जों बानायनाय जायो ब्रयलार दाउखौहाय दा बेबायदिखौ आं नुबोदों आरोखि। दा नैथि नाम्बाराव जाहैबाय जोंनिया गोदोनि समाव जों मा खालामोमोन हासारखौ जों गोबोरखि बायदि बायदि जों हासारखौ बाहायोमोन नङा होमबा नोंथां आबादाव दा जोंनिया मा नुसै सुपार पटास जोंङो इउरिया जाय बु थुखौ बाहायोब्ला नांगौनिफ्राय बांसिन माने नै गुना थाम गुना बांसिन मा खालामनो हायो आबादखौ जों दिहुननो हायो दा बैबायदि माने हासार फोरखौहाय जों बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरोखि नोंथां बेबायदि आरोखि दा खिन्थु बियो जाय बुस्थुखौ जों दा बरथमानाव बाहायगासिनो दङ सुबुं माहारिनि जानाय बा सुबुं माहारिनि थांनानै नाय लाइभ बा हेलद देहा नङा हबा बैफोराव गोबां माने गोरोन थि जानाय बा एफेक्ट जानायखौ आं नुनो मोनदों आरोखि नोंथां। बेबायदि आरोखि। दा नोंथां जोंना सावरायनायाबो ओ गोबावनो जाबाय समाबो जानानै फैबाय नोंथांनिफ्राय गोबां खोथा मिथिनो मोनबाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायख इयुनाव बिदिनो सोलोंलांनो मोनगोन होननानै नोंथांनिसिम आसा खालामनाय थाबाय। होनबा बेदियावनो बेयावनो दोनथ'नोसै नोंथां।
औ औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांजों ओ सावरायनो मोननानै दे गो
गोजोननाय थाबाय।